नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
दं ओरैनो नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
औ औ ओ नोंथांनि खौरांफोरा दासान्दि माबादियै सोलिगासिनो दं
दं मोजाङैनो नोंथां नोंथां नोंनालाय
औ आंनाबो दासान्दिथ' मोजांथ' थवानो
औ
ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नों थांनायाव मोनसे ओ सोंथि लानानैसो फैदोंमोन आं थां बे सोंथियानो जाहैबाय ओ बर' समाजाव खानाफो फोथायनाया माबाददियै हाय गोहोम गोग्लैयो बेनि सायाव एसे गुवारै फोरमायना होनो थाखाय नों नोंखौ खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ औ ओहोम खोमसि फोथायनाया जोंनि जोंनाव माने आगोल गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों
औ
बिदिनो सोरबाफोर लोमजायोब्ला बेमार आजार जायोब्ला जोङो डक्टरनाव लांनो फाहामसालियाव लांङो। दारै जोङो बेखौ अजाब फोरनियाव खोमसि फोथायनानै अजा फोरनाव लाङो। बेयावनो सोरबा आदनो खायसे जेबो जायैफोरा हामनानै फैयो आरो खायसे
औ
खम जानायफोरा हामनो नागिरा
औ औ
बेफोरबादिनो खायसे थैनो-थैलाङो। बेयावनो जोंना दायना बेफोरबायदि हमनानै बे अजाखौ बुनाय बो खोनानो मोनो। आगोलनि फ्रायनो
औ औ
बेफोरबायदिनो जोङो लोमजाबा साजाबा
औ
उम फाहामसालियाव लांनो गारि जोङो अजा बेफोराव लाङो। लाङो गोबाङानो बर' मानसिफोरा।
औ औ
नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ ओ खोमसि फोथायनाय बा खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनो जे बर' समाजाव बे मोनसे ओ सरासनस्रायै नुबोबाय थानाय मोन से जाथाय होनानै जों मिथिनानै मोनो। ओ खाना फो फोथायनाया जोंनि बर' समाजाव गोबां ओ गाज्रि रोखोमैनो गोहोम गोग ग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबादिहाय ओ सासे मोनसे नखरावहाय सोरबाफोर लोमजा साजा जायोब्ला बे लोमजा साजा जानायखौहाय ओ डाक्टरनियाव मोजाङै नायालाबसिनो अजाजों नायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबादिनो बेबायदिनो अजा फोराहाय बेखौ बे बे रामखौहाय ओ दायना बानायदों बा खोमसि फोथायनाय होननानै बुंनानै हरो ओ बेबादि जाहोनावनो जों गोबां ओ दायना नङै मानसिखौहाय दायना साजायनानै बुथारनाय एबा बुनाय सुनाय गामिनिफ्राय होथारनानै हरनायखौ जों गोदोनि फ्रायनो नुनो मोनगोरो मोनबोगासिनो बेफोर बादि बिदिनो जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसि सिमबो
औ
साजायनाय एबा दायना जायनानानै ओ‌ बुनाय बुथारनाय बेफोरो सोलिबाय थायो। नाथाय आथिखालावथ' बेफोरबाददि जानायखौ जों जोबोर खमखौनो नुनो मोनो।
औ औ
बुंब्ला आथिखालाव गोबां सोलोंथाइ बिथिङावबो ओ मानसिफोराहाय जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों औ औ बे बेफोरबायदिनो बिगियानारि ओ जाय सोलोंथाइ लायो बिसोरथ बे दायना दायना बा अजाफोरखौहाय फोथायनाय खौ जों नुनो मोना बेफोरबायदि जाहोनावनोहाय दिनै जोंनि बे बर' समाजाव दायना साजायनाय बा खाना फोथायनाया गोबां रोखोमैनो खम जानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय थेवब्लाबो आथिखालावबो बे दायना दायना फोथायनाया एसेबो खमायनानै थाङाखै। एसेब्लाबो दङ ओ आथिखालाव जों नुनो मोनो। जे माबा मोनसे बेरामफोर जायो ब्ला गिबियाव अजानियाव लांयाबालासिनो डक्टरनियावहाय नायनाय बेखौ जों नुनो मोनो
औ औ
देनो आथिखालाव गोबां बेरामिफोरा थैनायनि बारगनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
बे दायना साजायनाया गोबां रोखोमैनो गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ खौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय दायना बा खाना फोथायनाया गोबां साग्लोबनानै थानायखौ जों नुनो मोनबोदों। दां
औ
ओ सोल-जेरैबादिहाय जों बो सोलोंथाइ बिथिं एसेब्लाबो सोलोंथाइ बिथिङावहाय जौगानायखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो जोंबो बे दायना फोथायनायखौहाय फोथायनो जोबोर गोब्राब मोनो ओ बेफोरबायदि जोंनि दा ओ सरासनस्रा फरायसुला फरायसुलिफोर बिसोरबो आथिखालनि जुगाव फाय दायनाखौ एसेबो फोथायनायखौ जों नुनो मोना बेफोरबा जोंनि गामि ओनसोलाव औबो गोदोनिफ्रायनो बे दाइना साजायनाय बा दायना फोथायनाया दङ मोनब्लाबो ओ एसे एनै खमायनाय खौ जों नुनो मोनबोदों। बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावबो दायना सुजायनाया गोबां गोहोम गोग्लैयो ओ बेबायदिनो नों नोंथांनि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदियै माबाफोर गोहोम गोग्लैनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ औ जागोन नोंथां। जोंनावबो आथिखालाव बेफोरबायदि लोमजाबा साजाबा गिबियावनो फाहामसालियाव लांग्रोनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव बेनि हेलौ जुदि बेरामिया हामाब्ला एबा जन्दिस अनुजाब्ला जोंङो बेखौ जन्दिस जारिगानाव लांनाय खौ नुनो मोनो आरो हा हामोबो बेफोरा बेफोरो हामोबो खायसे खायसे हामा खायसे हामो।
औ औ
फैस सेै आरो मोजांबो जानानै फैनायखौ नुनो मोनो।
औ औ ओ जोंनि गामि ओनसोलावहाय बेफोरबादिनो औ औ
औ आथिखालाव जोबोर खम जांलांनायखौ नुनो मोनबाय।
औ
ओ जोंनि गामि ओनसोलाव हाय बेफोरबादिनो फिसा फेनला ओ माबाफोर बेराम जायोब्ला जन्दिस बा माबा मोन जों गुजुनाय लोम जानायफोर जायोब्लाबो जों गोदो नुनो मोनोमोन जे बेखौहाय ओ बे डक्टरनियाव लाङा लाब बासिनो अजाफोरनियाव लांनानै ओ बे लोमजानाय खौनो फिसा फिनला लोमजानायखौनो ओ बांसिनसो खालामनानै लानाय खौ नुनो मोनो। जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला बे फिसा फिनला लोमजानायखौनो जोंनि बर' समाजावहाय ओ अजा बा दायना बानायदों होननानै ओ बेफोरबादिनो जों ओ अजानियाव मुलि जानानै बा अजानिफ्राय जारिनाय लानानै गोबां बेराम गोदोर खालामनानै लानाय खौ जों नुनो मोनो ओ बे बेफोरबादिनो जोंनि बर' समाजाव ओ दाइनास ओ दाइनास साजायनाया सोलिबाय थायोमोन।
औ औ
बेफोर बेफोरबादिनो जों बर' समाजाव दायनास साजायनायखौ गोहोम गोग्लैनाय खौ नुनो मोनो।
औ औ
ओ दायना साजायनायाथ' मोनसे समाजारि ओ जेंना
जेंना ओ औ नंगौ।
ओ बेफोरबायाददिनो दा आथिखालाव बिगियानारि जौ गानायजों लोगोसे बेफोर समाजारि जेंनाया गोबां खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर डक्टर इन्जिनियारिं फरायनाय सुबुं फोर दं जोंनि बर' समाजावबो ओ बेफोरबादि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखायनो जोंनि बे बर' समाजाव बे बेफोरबादि समाजारि जेंना बेफोरो गोबां खम जालांनायखौ नुनो मोन दों। ओ गोदोथ' बर' समाजावहाय गोबां गोग्लैसोनाय ओ सुबुंफोर दंमोन ना बेनिखायनो जों दावगालांनो हायाखैमोन। बेफोरबादि नि जेंनायाव गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादोंमोन ओ बर' समाज होन्नानै बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखायो बर' समाजा ओ गोदो-गोदाय जौ-जुवाजोंनो गफबनानै थायोमोन बेफोरबादि जाहोननि जाहोनो थाखाय फायनो जोंनि बर'फोरा गोग्लैसोनानै गोजौ सोलोंथाइ खौ मोननो हायाखैमोन ओ बेफोरबादि जाहोननि थाखायनो जोंनि बे बर' समाज सहाय गोबां गाज्रि साननाय हनाय ओ समाजारि जेंना दायनाफोर थायनाय ओ गुबुनखौ एना-एनि नायनो हालायै बेफोरो गोबां सोलियोमोन बेफोरबायदि जा होनावनो जों गोबां गावबा गावनि ओ आंगो बाहागिबा बाय बाहागि बिमा बिफाफोर अ एसे बेराम जायोब्लानो खोमानानै लानो गोनां जायोमोन ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय दायना साजायनाया गोबां गाज्रि जि रोखोमै गोहोम गोग्लैनाय खौ जों नुनो मोनोमोन आ थिखालाव नाथाय गोबां खम जानायखौ नुनो मोनदों जों जोंनि बर' समाजावहाय
औ
थ' बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओ रायज्लायनाय गोबां सावरायबोबाय जों बे रायज्लायनायाव गोबां गोरोन्थिफोर जानोबो हागौ बेफोरखौ नों थांनोसै सिम निमाहा बिनाय
औ औ आंनिफ्रायबो निमाहा बिनाय जाबाय आोंाय
औ औ बिदिब्ला नोंथां उनावहाय नोंथांजों गोबां बेफोरबायदिनो मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायनो थाखाय आसा थाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों